औ नोंथां।
औ ओ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होन्ना कल खालामनाय जादोंमोन? दा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ औ बिदिब्ला जों दिनै ओ जिहेथु जोंनि आबहावानि सायाव जोङो रायज्लायनिसै। ओ बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होग्रोनिसै नोंथां।
जागोन दे नोंथां।
आबहावा होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जिहेथु जोंनि ओ सोरगिदिं जोंनि मेगननि नोजोराव जों ओ जा जिउ गोनां जिउ गैयै बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जोङो नुनो मोनोबा मानसिजों नांथानानै थायो जों बेखौनो आबहावा होनना बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
जोंनि आबहावाखौ जोङो जेब्लाबो बुंखायो जिहेथु जेराव जोङो ओ जों आबहावाजोंनो जोङो थांनानै थानो गोनां जायो जिहेथु जेराव जोङो आबहावानि बिफां-लाइफां बायदिसिनाफोरनिफ्रायनो जों दिनै अक्सिजेन गेसफोरखौ लानानै थांनानै दङ बेनिखायनो जों हायोब्ला बांसिनानो जोङो बुङो जिहेथु दिनै जोंहा बिफां-लाइफांफोरखौ जोङो बांसिन गायनो नांगौ ओ जोङो बा जुन खालिबो जोङो गोबां आबहावा सान फालिनाय जायो जेराव जोङो बिफां-लाइफांफोर गायनाय जायो फरायसालिफोराव सालिमाफोराव जोङो बायदिसिना जोङो बिफां लाबनानै गायो जेराव जोङो बिफांफोराबो जोंहा गुबुन आलादा आलादा दङ जोंहा गेदेर बिफांबो दङ जोंहा बायदिसिना कार्ट बानायनो थाखायबो बिफां-लाइफां दङ। बिदिनो जोंहा गोबां दङ जेराव जोङो बेफोरखौ जोङो बिफां-लाइफांखौ जोङो गायोब्लाथाय जोङो मोजाङै ओ आबोरबो लानो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय गोबां जों जिहेथु आबहावा जेराव जोंहा बायदिसिना लेवा, हाग्रा-बंग्रा, बेन्दों-बेनला बेफोर रज' खायो जोंनि हायाव जेराव जोङो बायदिसिना एम्फौ-एनलाफोराबो जानायखौ नुयो बा बायदिसिना जोंहा आबहावायाव जोंहा बोरमा जिब-जुनार जिब-जुनार होनना बुङोब्ला जोङो बोरमा, मोसौ बायदिसिना जोङो गराय आरि गोबां दङ जेराव जों जिब-जुनारफोरखौ जों लाबोनो हायो जों हा सग मोसा, गान्दा गोबां दङ दिनै बुंबा बुंख'नो हाया जों जिबौ दोङो। दिनै नेवलाय दोङो, सेसा दोङो। भालुक दोङो बा ना बायदिसिना नाफोरखौ लानानै फैनो हायो। जोङो दै सिङाव थाग्रा नाफोरखौबो जों लानानै फैनो हायो जेराव जोङो बिदिनो मानसि माहारिया बिदिनो मोनसे ओ बिदिनो सोमोन्दो दंलायो आरोना जेनेबा जों जिहेथु मिथिंगायावनो थानानै देरनानै थांनानै थायो जिहेथु मोनसेया मोनसेजों सोमोन्दो दंलायो जोंहा बे आबहावायाव बेनिफ्राय जोङो दिनै थांना थांनानै थानो हायो जेराव जोङो ओ जों बिजाबफोराव जों मोननो हायो। फरायोब्लाथाय जोङो जेराव सारकोलखौ जों नुनो मोनो जिहेथु दिनै मानसि मानसिनि खोथायाथ' फैथ'वा बेवहाय जेनेबा बेयाव फैगोन जिब-जुनारनि खोथाफोराव मोसाया ओ मैखौ जानानै थांना थायो। मैया बायदिसिना गांसो आरिखौ जानानै थांनानै थायो।
औ
बेफोरबायदिनो ओ सोलिलाङो आरो जेन'बा गांसोखौबो आरो बायदिसिना गुमाफो फोराबो जायो आरो बिदिनो एम्बु एम्बुखौ जिबौआ जायो। बिदिनो सासेयाव उम सासेया सासे खौ जालायनानैसो जोंनि बे आबहावायाव गासैबो जिब जिबियानो थांनानै थायो। ओ नाथाय नंगौ ओ बेफोर गासैबो थार बाथ्राया नाथाय अब्लाबो जोङो हायोब्ला जिहेथु जों मानसि माहारिया जेब्ला जोङो ओ गासैखौबो जाजोबनोबो हायो गोसोब्ला आरो फोजोबस्रांनोबो हायो। बेनिखायनो हायोब्ला जोङो गासिबो जिब जुनारफोरखौ जोङो आबहावायाव जिहेथु जोंहा गासिबो गासिबो सोमोन्दो दंलायो। सासेया सासेजों बिनिखायनो‌ जों अननो नांगौ जाहाथे जों बिसोरखौ बुथारोब्लाबो जोङो बिसोरखौ खासथि बुथारा जिहेथु जोङो ओ नंगौ जोंबो जानो नांगौ बेनिखायनो जोङो बिसोरखौ जेबो खासथि होनो नाङा। जोङो ओ मोजाङै लाखिनांगौ अननांगौ जों गासैखौबो जिहेथु नोंथाङा दा आबहावानि सोमोन्दै ओ नोंथाङा मा मा फोरमायनो सानो जिहेथु ओ दिनैथ' जोंहा गोबां दिनै आबहावाया जोंहा गुबुंले जानो हमदों बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों?
ओ आबहावानि गुबुंले जानायनि सोमोन्दैथ' आङो गुसुुंङै होननोसै आरोना नोंथां जा खिनि मिथिगौ। जेरै आबहावा गुबुंले जानानै गुबुंले जा गुबुंले होननानै बुङोबाथ' जेरै जोङो मानसिनिनो मोनसे बानायनाय मोनसे गाज्रि बारहावाखौ जोङो मा बानायनाय आरोना थिग बेफोरबायदिनो जेरै सुबुङा बानायनाय ओ गारि मथरजों लोगोसे बेफोरबायदिनो हाग्रा दंफांखौ हाग्रा बिफां लाइफांखौ फोजोबस्रांनाय बिजों लोगोसे दारिमिन गायसंनाय लामा फसंनाय आबाद मावनो थाखाय मोनसे बायदिसिना खालामना होनाय बेफोरबायदिजोंनो मा आबहावाया गुबुंले जानो हमबाय आरोना आरो जेरै जोङो दायो जाखिनि जानाय मुवा बेफोरखौ मा गोदाव सोराव गारलाबायनानै प्लास्टिकफोरखौ गारलाबायनानै बे बेखौ सावलाबायनानैहाय बेजोंनो मा बारहावाया माने गाज्रि जानो हमबाय आरोना। आरो बेफोरजों लोगोसे जोंङो नायबावोबा बेफोरनिफ्राय मोननाय गनाय गेसफोरा जेरै बारहावायाव ओ गोसारनानै एबा बार मोजांजों मिलायनानैहाय मा आबहाया गाज्रि जानो हमबाय आरोना। आरो गुबुन बेलायाव जों नायबावोब्ला जेरै मानसिया बानायनाय ओ गारि मथर बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैयाबो मा आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हमबाय आरो ना बेजों लोगोसे आरोबाव मा मानसिया गायसननाय जेरै दारिमिन बेफोरखौहाय मा गायसननानैजों लोगोसे बेफोरनिफ्राय बायदिसि मुवा बेसाद बानायनायजों लोगोसे जेरै सावना होनायजों लोगोसे बेनिफ्राय गनाय उखुन्दैफ्रा गोजौ फारसे थांनानैहाय मा जोमैयावहाय मा ओ मिलायनानै गाज्रि अखा हाहोनाय माने जेरै बारहावा गाज्रि खालामना होनाय बेफोरबायदि ना आरो बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा बे बारमुजाजों मिलायनानैहाय माने मा गाज्रि खालामना होनायखौनो जोङो मा ओ आबहावा गाज्रि जानाय होननानै बुंनो हायो आरोना जुदि जों बेखौ लायोब्ला बेनि खाथियाव जोङो थाबाय थायोब्ला माने मा बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो जेरै केन्सार आरो बिग गुरनि गाराय बायदिसिना एलारजि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना। नङा होमबा नोंथां आरो जोङो गुबुन बेलायाव जोङो आरोबाव नायबावोब्ला आबहावा गाज्रि जानानैङ बुंनो थांबावोब्ला आरोना मानसिया जेरै हाग्रा बिफां-लाइफां बिफांखौ दाननानैहाय बेखौ सावनानै होनाय बेजों लोगोसे जेरै आबाद मावनो थाखाय दा जों सिगां बिफां‌ लाइफखौादानानै जोङो साधना होगोन जायो नङा ओमबा नोंथां।
ए।
जाहाथे बे हाग्राया थैनानैहाय बेयावहाय मा आबाद मावनो एबा फस फसल मावनो हानाय बायदि आरोना बेफोरबायाददि खालामनायजों लोगोसे मा बारहावाया गाज्रि जालांनो हमबाय आरो जों गुबुन बेलायाव नायबावोब्ला आरोबाव जोङो आबहावाखौ जों मानसिफोरा माने सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जेरै नोगोर सोहोर फसंनाय बेफोरबायदिनो ओ मानसिफ्रा गोबां थानो लानायजों लोगोसे बेफोरबायदि बांलांनाय लोगोसे बिदुुं बारायहोनाय बेफोरबायदि जालांनो हमबाय आरोना आरो मानसिफोरा साखोन सिखोन थायैयावहाय माने मा बारहावा आरो हाफ्रा गुबुंले जानो हमबाय। थिग बेफोरबदिनो मानसिया खालामलांनाय बेफोरबायदिया मा ओ जिब जुनारफ्राबो थानो हालायि जालायबाय आरो ना जेरै बिफां लाइफां दामफ दानफायनानै माने जिब जुनार, बिफां लाइफां एबा हाजो दन्दल बेजों लोगोसे मा बिफां -लाइफां ग्रोम ग्रोमनि सिङावसो थायो बिसोरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जेरै जों दायो न'आव थानो थाखाय मोजां मोनो बिसोरबो मा बिफां लाइफांजों ग्रोम ग्रोम। थानायाव बिसोरो मोजां मोनो आरोना बिसोरो हाग्रानि जुनार जानायलाय। थिग बेफोरबायदिनो जों नायनो थाङोब्ला ओ बि जि बिफां लाइफाङा गोमालांनायखायनो जिब जुनाराबो गोमालांनो हमबाय। मानो होनोब्ला बिसोरनि थानो थाखाय एबा जानो थाखाय गैयियाव जाह गैयै जाहोनावहाय बिसोर थैलांनो हम हमबाय आरोना आरो मानसिफोराबो बि खौ बुथारनानै माने फालांगि खालामनो हमबाय जानो हमबाय। बेनि जाउनााव जुनाराबो गोमालांनो हमबाय आरोना थिग बेफोरबायदिनो मा बेफोर बिफां- लाइफां गैयिनि जाउनाव बेमार आजाराबो गोबां जानांनो हमबबाय जुनगाराबो गाज्रि बार हावा मोननायनि थाखायनो थैलांनो हमबाय आरोना बेमार आजार जानायनि जाउनावहाय। बेनिखायनो मानसिफोरा बेफोरबायदि खालामनायनि जाहोनावहाय आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनावहाय गोबां माने बेमार आजार जानाया बांलांनो हमबाय। बिदुं दुंलांनो हमबाय जेरै अखानि बिबाङा खमायलांबाय नङा होमबा नोंथां? मानो होनोबा बिफां लाइफां थायोब्लासो माने मा अखा हानायखौ जों गोदोनि समाव गोबां नुयोमोन आरोना आथिखालाव नायोब्ला हानद्रेद पारसेन्टावहाय सिगां जुदि सेभेनन्टि ओइटि फ पारसेन्ट हायोब्ला दानि समावाय फिटि फ पारसेन्टना हानो नागिरला आरोना बेफोरबायदि खमायलांनो हमबाय। माने मानसि बांनाय लोगोसे बेफोरनि गुदुङा बांलनायनि जाउनावहाय। बेफोरो मा खमायलांनो हमबाय आरोना। आरो एसे अखा हानायनि जाउनावनो दै बानायाबा आं गोबोरानिफ्राय गोबोरासिन जानायखौ जों नुनो मोनसै। नङा होमबा नोंथां जेरै गुवाहाटिनि बोरमायाव जों बुंनो थाङोब्ला एसे अखा हाबानो माने मा दैआबो गोबां जानो हमबायसैना आरोना मानो होनोब्ला बे दैया गोजौ सा फारसे थानाय बर'मा आवलिनायनि जाउनावहाय माने मा दैआ बांलांनायनि जाउनावहाय एसे
औ औ औ औ नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय औ बाथ्राफोरा गासैबो नंजोबगौ गासिबो थार जेराव जोङो दिनै सु नि समाव जोङो आबहावा गाज्रि जानायखौ नोंथाङाथ' मोजाङैनो फोरमायनानै होलांबाय। जिहेथु नोंथाङा बुंदों जिहेथु जोंहा गासैबो आबहावा गाज्रि जानायनि गुबै जाहोना जादों जों मानसि माहारियानो जिहेथु जों दिनै दिनै मानसि माहारिया दिनै साननो हनाय फोराव जोबोर जौगा थाखोनि गुबुन जिब जुनारफोरनि बेलायाव रुजु नानै नायोब्ला जेराव दिनै गोबां ओ साननो हनो हानाय बायदिसिना दिनै गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनो हाबाय जेराव जोङो बायदिसिना प्लास्ट आरि दिहुनदों दिनै बायदिसिना मानसिया सुबुङा ओ संसाराव थांना थानो थाखाय गोबां बायदिसिना जोंनो मुवा बेसाद नांगौ जायो जाय मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायदों आरो नाथाय बेखौ बाहायनानै जोङो अबाव नाथाय बेखौ जोंङो बाहायफिननो रोङाखै जेराव जोङो बेखौ सावनानै गारहरदो जों प्लास्टिकफोरखौ जों लाबार बायदिसिना जोङो बायदिसिना गा आरि दिहुनदों जोङो कार न' बांनि बायदिसिना थिं आरि दा बेफोरो नाङै मुवाफोरखौ नाथाय जोङो दिनै ओ बानायफिननो हायाखै मानसिनि खामानियाव फैनायाव जोङो बाहायफिननो हायाखै जेराव जों बेखौ नांखाला। अब्ला जों बेखौ अबाव गारगोन अब्ला जों बे खौ खायसेया गारना दोनो दैमा दैसायाव जेराव जोंनि मिथिंगानि दैमा दैसायाव जोंहा जाय दैमा दैसानि दैखौ दिनै जिब जुनारा लोंनानै थांनानै थायो। बेफोर दैफोराव जों गारहरदों गेसाव गोफोन जानानै आलि मिलि बायदिसिना प्लास्टिक आरि बेफोरखौ दा जिब जुनारा दैजों मोलोंफायोब्ला दा दैफोरा होमब्ला गेसाव जालाङो। गोबोद जोबोद गाज्रि जालाङो एसिदारिफोरा बांलाङो जेराव बेफोरनि दैखौ लोंनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बेवहाय जिब जुनारा दुगैनोबो हाया। दा मानसिफोराबो दुगैनो हायि ओरैबायदि दैफोराबो गाज्रि जालांनो हमदों। बुंनो थाङोब्ला जों बेराफारसेथिं जोंहा दिनै सावो प्लास्टिक आरिफोरखौ जों सावदों दिनै ओ बायदिसिना ब्रास आरि बायदिसिना बाहायनाय। न'आव टेबोल आरि बायदिसिना बेफोरखौ नाङिफोरखौ बायनाय गोबाय गोफोनफोरखौ बेफोरखौ जोङो सावनानै गारहर नाय जायो बायदिसिना बथल आरि मुलिनि बेफोरखौ सावनायनि जाहोन दिनै मिथिंगायाव जिहेथु जोंहा ओ धुंङा जायो बे धुङाया जोबोर गाज्रि गोहोम खोख्लैयो जेराव जोंहा ओ मानसिया हां लानायाव उसुबिदा जानो हमदों।
औ।
गोबां कारखानाफोरनिफ्राय जोंहा उखुन्दै गदों। बायदिसिना दिनै गेस दैफोरखौ दिनै लैथो लैथोमायाव हगारना हरदों। अ बेफोरनि गेजेरजों दिनै गोबां गोदान गोदान दिनै जोंहा बेमार सोमजिदों बायदिसिना दिनै डाइबेटिस बायदिसिना केन्सार बेफोर मुंफोरा गोदोनि समाव गैफेरामोनानो बेफोर बेरामफोरा। नाथाय दिनै बायदिसिना बेफोर बायदिसिना दिनै रासायनारि मुलि बाहायनो हमो दिनै आबाद फोथारफोराव दिनै
नोंथां समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ समाथ' जोंहा औ औ नंगौ जों जिहेथु जोङो थ' जोंङो गोबां जोङो नुनो मोनो जिहेथु जोङो हासार बायदिसिनाफोरखौ दिनै रासायनारि बाहायनायनि जाहोनाव दिनै मुलै दिनै हाफोरा जोंहा गासिबो गाज्रि जालांनो हमबाय। बुंनो थाङोब्ला जों दिनै गासैबो फारसेथिं जों नायनो थाङोब्ला जोङो दा गासैखौबो दिनै गाज्रि खालामजोबनो हमदों जिहेथु जोङो दिनैनि सम